औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथां दा जाग्रानि सायाव औ नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां। बर'नि जाग्रानि सायाव औ। बर'नि जाग्रानि सायाव एसे बुंना होनोसै नामा नोंथां आं?
औ औ
औ खोनादोंना नोंथां औ बर'नि जाग्रानि सायाव एसे बुंना होनोसै नामा नोंथां। औ दे औ माने। बर'नि जाग्रा होनबाथाय जों ओंखामानो जों बर' हारिनि गुदि आदार आरो। ना नोंथां ओंखाम। खौनो जों बर' हारिया गासिबो सुबुङानो जानानै थांनानै दङ। ओंखामजों लोगोसे जों ओंख्रि बायदिसिना ओंख्रिफोर जायो नोंथां। बे ओंख्रि औ औ ओंख्रिफ्रानो जाहैबाय जों बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा अनदला ओंख्रि। नारजि बेजों लोगोसे जोंनियाव आरो गोबां दंबावो जेनेबा खारंखान्दा था थास'बिबार सबाइ साम' मैथा औवा मेवाइ आरो हाग्रा हाग्रायाव जों हाग्रायावनो ओमफ्राय जेनेबा नेरसोन ओ मानि मुनो।
औ नंगौ।
ओ बेफोरबायदि आरो गोबां ओंख्रि दंबावो जोंना। जेनेबा बे औ दा आङो अनला खारैनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों आरो नोंथां।
औ-औ बु
अन औ अनला खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो औ। बेनि बागै एसे बुंनो सानदों जेनेबा अनला खारैखौ जोंनो संनो थाखाय जोंनो ओ अन गुन्दै नांगौ बे अन गुन्दैखौहाय जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां माइरंखौ गिबियाव सुनानै सोमनानै औ माइरंखौ उवाल एबा दिंखियाव औ अन गुन्दै देनानै बे अन गुन्दैखौ जों अनला खारिखौ बेदर ना बेफोरजों औवा मेवाइ बेफोरबायदि संजायो आरो नोंथां दा जों आङो दाउ बेदरजों संनायनि बागै बुंनो सानदों नोंथां जेनेबा दाउ बेदरजों संनोबा अनलाखौ ओ गिबियाव जों दाउ बेदरखौ एवफ्रामथाव
औ
संख्रै बानलु बेफोरखौ होनानै एवफ्रामग्रोनांगौ नोंथां। एवफ्रामनानै उनाव एवफ्रामनाय जायोब्लाथाय एसे दै नांगौ दै होनानै अनलाखौ जेनेबा दैया गुदुं जायोब्ला अनदलाखौ होनानै गथायना होनांगौ नोंथां गथाय गलायखांनायनि उनाव एसे माबा जायो इनि उनाव जों खारैबो संजायो जेनेबा खारै होनानै अनला खारै खालामजायो औ बिदिनो औ खारै होनानै एसे गोबाव दोननानै बे जे मोनो आरो नोंथां औ औ दा अनला खारिया जों बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि अनलाखौ जों बर'नि हाबायावबो बाहायो-बाहायो आरो नोंथां जेनेबा जोंनि हा हाथा हाथासुनि ना मा हाथा खुरनाय हाबा जे दङ जोंनाव औ बे हाबायाव थारमाने खैना गोदानखौ अनला अन गुन्दैखौ खैना गोदानखौ ओ देहोनानै ओ अनला खारिखौ खैना गोदान संहोनानै बे अनला खारियाव दाउ आथिं गोलाव गोलावबो गोदायालासे थोंनै थोंनै ओ थोंनै थोंनै मोनब्रै संहैयो आरोना जरानै बे संनायखौ औ उनावहाय बे ओंख्रिखौबो खैना गोदानखौनो हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि लोगो आरो लोगोसे गामिनि मानसिफोरखौ खौ जहोनानै खैना गोदानखौ एसे मान खालामनानै खुरना होनो होयो आरो ओंखाम खुलुमनानै बे खुरना हो होनायाव थारमाने अनला खारै ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो ओ बे अनदुला खारै औ खुरना होनायाव अन्दला खारै राननाय समाव बे आथिंखौ ओ बर गोदा ओ हौवा गोद दानजों लोगोसे बेजों जफानाय मा होनो बेखौ मिता ना मा होनो औ बिसुखि ना मा होनो बे जों औ बेनाव थोंनै बेनाव थोंनै होयो आरो बे आथिंखौ आरो गामिनि सेंग्रा बा हौवा सेंग्रा लोगोफोरा सिख'नानै लाना खारनानै जाहैयो नोंथां। बे मोनसे बर'नि मोनसे नेम आरो नोंथाङा हाथास'नि औ बा हरनाय माइ अनला खारिखौ जों बाहायनाय नुनो मोनबोदों आरो नारजि नारजि ओंख्रिखौबो नोंथां दोरोङारि ओंख्रि बेबो बे खौबो जों बर'नि एसे ओ ओ सारुफ्राव बाहायबोनायखौ जों नुनो मोन मोनबोबाय थाद दों गोदो गोदायनिफ्रायनो नोंथां ओ सार अदु खुंनायाव नोंथां नारजि ओंख्रिखौ संनानै बे ओ रायजोफोरनो बा ओ सारादुआव फैनाय गासै मानसिफोरनो जों जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेदरजों संनानै बा बेदर ओरैनो ओ नारजि गो-गोजायैबाबो संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनदों। नारजिखौहाय औ मारैहाय बानायनाय जायो होनोबा नोंथां गिबियाव जों फाथो फाथो बिलाइखौ नांग्रोगोन । बे फाथो बिलाइखौ जों जों जों गावबा गाव न'ख खर' बर' सुबुंफोरा गोबाङानो आबाद मावो। बे आबादनिफ्रायनो जों फा-फाथो बिलाइखौ खाना लाबोनानै गिबियाव जों फोराननांग्रोगोन, औ फोराननानै ओ रानोब्ला बेखौ जोङो दोनो दोननाय जायो जेनेबा बे स समाव जों नारजिखौ बाहा जानोबो हायो एसे बुरजा खालामनानै ओ पेकेट बा बस्था बेफोराव सोना दोननाय जों नुनो मोनबोदों आरो। अ जेब्लानाखि सम जायो जानो गोसो जायो बा बाहायनो गोसो जायो बेखौ बे समाव जोङो नारजिखौ ओ एसे दै दैयाव होनानै एसे रु औ रुदबनाय जायो जेनेबा रुनानै ए से गुरै खालामनानै एसे मोनहोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव अमा बेदरजों सङोब्ला अमा बेदरखौ एव फ्रामनानै ओ थाव संख्रै बायदिसिना होनानै उनावहाय बे नारजौ मरायनायखो मुरायनायखौ जोङो लुना होयोब्लानो बेदराव एसे दै होनानै गोबाव दोनोब्लानो मोनो आरो नोंथां। एसे ख-सहस बेफोरबो औ औ ओमफाय बिनि उन उनाव जोंहा बायदिसिना ओंख्रि दंबावो जेनेबा औवा मेवाय ओ ओ नाफाम
औ औ।
ओ सबाय, सामु, खारौ खान्दा, थास', मैथा, ना आरो हाग्रानि बिलाइ जेनेबा औ माना मुनि, दिंखिया, ओ नेरसोन बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि दंबावो आरोना हेलेंसि आरो ओ जाग्रा बेदर होनना बुङोबाथाय जोंनिया अमा बेदरानो गाहाइ आरो जों बर' हारिनि थाखाय अमा बेदरानो जोंना जोबोद फेमास आरो, आरो ना जेनेबा नाफाम बे नाफामा जों बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे माबा आरो बेबो नाफामाबो लोगोसे जोंनिया जौ सेरेब ओ बेफोरबो जों जों बर' हारिनि जाग्रा लोंग्रा मोनसे माबा आरो जेनेबा दा नों थाङा बेफोरनि बागै माबा फोर ओ एसे बुंनो हागोन नामा? बे बर' हारिनि जाग्रानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना जागोन दे।ओ।
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङानो गासिबो बाथ्राखौ फोरमायजोबनानै होबावबाय ओ होलांबाय नाथाय आङो दा नोंथांनो फंनैसो जाग्रा आदारानि सायाव फंनैसल' बुंनो हासिगोन आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंना समाबोथ' बारा गैया नङा होमबा नोंथां। बेनिखाय आङो नोंथांनो फंनैसोल' फोरमायना होनोसै नोंथां आं जोंनाथ' जाग्रा आदार होनोब्ला बेबायदिनो जोङो ओ गासैबो आदारानो गोलैयो आरोना जोङो जेरैहाय जोङो ओंखामनिफ्राय लानानैहाय ओंख्रि बा जोङो बायदिसि सिना मैगं थाइगंफोरखौनो जोङो जाग्रा आदाराव गोलैजोबो आरोना नोंथां। नोंथाङानो गासै बाथ्राखौ फोरमायजोबना होलां खाबाय जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ मारै सङो बा जोङो नारजि ओंख्रिखौ मारै सङो सङो, बेनिनो मोनसे बाहा जोङो समजों सबाइखौ मारै सङो आं नोंथांनाव बेखौ सुंद' बिबुंथियै फोरमायनानै होलांनोसै आरो ना नोंथां। जेरै जोङो ओ सबायजों साम'जों संनोबोला जोंनो गिबियावनो साम' नांग्रोगोन आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो सबायखौ जोङो सबायजों संनोबोला सबायखौ लाग्रोनांगोन गिबियावनो। बे सबायखौ रुनानै लाग्रोनानैसो जोङो बे साम' दोनफैनायखौ जोङो दैयाव हरसेनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरो ना नोंथां। जाहाथे बेनिफ्राय ओ जि जानाय आदार बिसोरो बे जानाय आदारा खि गारजोबनानै ओंखारो ओ बेखौहाय जेब्ला बेनिफ्राय ओंखारजोबगोन फिननायफोरा अब्लाना जोङो ओ बेनि दाखो ओनबा खिथुखौ दानस'ना लानाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ बेबायदिनोहा ओ नारें फिथाइ बा माखासे गोखै मुवा होनानै जों बेखौ साफा खालामग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ हुनानै लानानैहाय जोङो थावआव एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां गिबियावनो जोङो जेरैहाय जोंनि ओ मस्ला मस्लि सामब्राम पियास बा सामब्राम गुफुर बेबायदि बायदिसि नाफोरखौ होनानै जोङो गिबियावनो ओ साम'खौ एवफ्र्मना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आ रो ना नोंथां। ओ बेनि उनावसो जोङो ओस जेरैहाय जोङो सबायजों संनोब्ला सबायखौ उनावहाय जोङो साम' एवफ्रामना दोननायखौ खांनानै सबायखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां‌। सबायखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव खारै होनांगौ नङा होनबा नोंथां। जोंना खारै नङाबोला ओ साम'जों सबाय ओंख्रियानो जाया होननानै जोङो सानजायो आरो ना नोंथां। मानोब्ला जोंना ओ बेबायदि ओंख्रि संनोबोला खारैयासो गोनांसिनथार आरो ना नों थां। बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना बेयो गोदौगोन अब्लाना बेयाव संख्रि होनानैहाय जोङो हालदै होनानै एसे ओ बेयावहाय साम'खौ होसनना होनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहा बियो जेब्ला से घन्टा बा ओ आधा घन्टा सो जायो अब्लाना जोङो ओ बेनिफ्राय साम'खौ ओ जानो हायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो मोन जेब्ला मोनगोन अब्लाना जों बेयाव बर'निनो धोरोङारि जेरै मस्ला ओ मा होनो बेखौ ओ गंगार दुन्दिया बा खासिथारा होनो। बेखौहाय जोंना ओ मोनसेै समावहाय लास्टाव होनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंना ओ ओंख्रि संनायावहाय जोंना बर'नि ओंख्रि संनायाव गोबाङानो खारै खौ बाहायो नङा होमबा नोंथां। बे खारैखौहाय जोङो माबोरैहाय बाहायो बेनि बागै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनानै होनो सानदों नोंथां।
औ दे नोंथां मोजां।
खारै बानायनो थाखाय गिबियावनो थालिर दंफां नांग्रोगोन आरो ना नोंथां‌। थालिर बफांखो ओ दाननानैहाय बेखौ जिरनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो बा जोङो बेनि मादा खौबो ओ जावनानैहाय बेखौ सान्दुङाव बुरजांनो रानजासे जोङो फोरान नाय जायो आरो ना नोंथां। जाहाथे बियो ओ सावोबोला मोजाङैनो ओ अर नाङोबा खामो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेखौ रानगोन अब्ला बेनिफाय जोङो ओ सावनानै हाय बेखौ गुन्दै बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि हांगारखौनो जोङो दै ए से सानस्रिनानै जेब्ला बियो गुसु जागोन अब्ला ना बेयाव दै एसे सानद्रि ओ सारस नानै जोङो बेखौ ओ एसे लाद्रा बानायनानैहाय सानद्रियाव सालिना लानायखौ जायो आरो ना नों थां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जोंनि नालेंखर खथा जेखौ बुङो बेयाव दोन नानै बा
बेबायदिनो नालेखरनि बेजेखौ होनानै
औ नोंथां।
सावनाय। हांगार बा गुन्दै बेखौहाय जोङो खारै महरै होनानै बेयाव दै होनानै जोङो । सरनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना खारैया जायो आरोना नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समा जा
समावबो जाबोबाय औ दा बिथां औ नोंथांजों दा जों जेनेबा ओंख्रि जौ सेरेब खारै, ना, बेदर बेफोरनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे गोजोननाय थाबाय औ गोजोन्थों दे। औ